औ हेलौ औ खोनथादों नोंथां औ खोनादों खोनादों औ खोनादों नोंथां
खालामदों
दङ ओरैनो जिरायनानै दङ
औ औ गासिबो औ आंबो नै ओरैनो दङ
औ औ मोजां नोंथां
औ दा आं नोंथांजों ओ आबाद नि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
औ औ दा थ' आबाद मावनायनि बा माइ आबाद मावनायनि सम जादोंसै
औ नंगौ औ नंगौ
दा नोंथांमोननिथिं लाहार फाहार जादोंसैना आबाद मावनायनि
औ जोंनिखि जेनेलाहा फाहार जाहांबाय जाहांबायानो होनजायो गायहांबाय गुबुनफ्रा एसे एनै औ नंगौ
दा जेनेबा आबाद मावनो
औ औ
दे बुंनो हागोन नोंथां
औ ओ नोंथांमोनखै माने दैज्लां बोथोराव माबा नुनो मोननाय जायो ओरै
आ बेसे रोखोमनि होननानै बुङोब्लाथ' जों गा गाहाय माइ आबादखौनो बुंनो नांगोन नङा होनब्ला? दा दा बिनि बिनि अनगायैबो माने जोङो बा मैगं थाइगंनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ सबाय सबाय बिमा जिं खा भल बेफोरबायदिनो आरो भेन्दि प टल बायदिखौ बायदि बायदि गायनायखौ जोङो नु नुनो मोनो आरो। दा जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला दा जों गाहायै माइ आबादखौनो बुंनो नांगोन नङा होनब्ला? औ औ मानो होनब्ला बर' सुबुङा बा जोंनि बे ओनसोलाव थानाय बांसिन बर' सुबुंफ्रा आबादनि सायावनो दोनानै जानाय सुबुं नङा होनबा जे औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा आबादनि सायावनो सोनारनानै रायजो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो दिनैसिमबो दिनैसिमबो जों माने मा गोबां ओनसोलाव आबादनि सायावनो सोनारनानै जोङो रांखान्थि बिथिङावनो जा बा न'खर सालायनाय जि माबा बेफोराव जोङो आबादनि सायावनो खोनानानै माने रायजो जाबोनायखौ जों बांसिन नुनो मोनबोदों आरो। दा बुंनो थाङो ब्ला दा आबाद जाय आबादखौ जों मावो बा बे आबादनि थाखाय जि बायदिसिना नेमखान्थि दङ बा आबाद मावनायनि थाखाय गोबां माने गोदो माबायदि आबाद मावोमोन आरो आथिखालाव मााबायदि सोलायनाय बा माबा जौगानाय जाबोदों बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ औ गोदोनि दिनावथ' माने खोब खस्थ'जों माने आबाद खौ मावनाय जायो दानियावथ' बिदि बारा इसेबां खस्थ'जों आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जालिया।
औ नंगौ।
बुङो ओ गोसो बुङोब्ला जोङो माने गिबियावनो आबादखौ माने हाखौसो जोङो फोसाबग्रोनाय दै नङा होमबा? हाग्रा दङब्ला हाग्राखौ जोङो फोजोबग्रोना लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो औ जोङो मोसौजोंसो हालौवनाय जै नङा होमबा जों गिबियाव मोसौ लाग्रोनांगौ जाहैबाय नैथियाव जोंहा बेनि आव नांगोल थायो
औ नंगौ।
जल जेबो जाया। दङ बेजों लोगोसे फाग होयो
औ। औ।
बेफोर माखासे आगजुजों गिबियाव हाखौ हालेवना लाग्रोनाय जायो आरो माने
नंगौ नंगौ।
गिबियाव हाखौ फोसाब हालेवग्रोना लानाय जाबाय। बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो हाखौ मोना फोमोनना लानाय जानायनि उनाव जोङो जा मैगं गायनो रेद ओ ओरै थियारि खालामदों बेखौ खौ माने आ मावनाय जायो आरो माइ होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जों खोथि थिया फोरखौसो फोग्रोनाय जायो नङा होमबा औ खोथियाखौथ' जोङो आरो दैयावबो दोननांगौ जायो दैयाव हरसे एबा गुबुनाव हरनै गाहाम दोनो दैयाव
नंगौ नंगौ।
आरो जों बोरियावबो हरसे गाहाम दोननाय जायो आरो। आरो बेनि उनावबो जोङो। फोरानस्रोना दोननाय जायो। फोराननानै जोङो खोबनानै दोननाय जायो दा जेब्लानो माइया गाजा बेरो अब्लासो जों बेखौ माने बै हालेवनानै फोमोननो हायाव फोनानै गायो आरो जोङो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला खोथिया जागोन खोथियाथ दानियाव माने से दान खो थ जोङो मोजां देननांगौ जायो राहोनो थाखाय बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ आरो जों बांसिनानो दानियावथ जानायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनियाव गोदोथ जोङो बेबायदि जावैनायखौ इसिबां नुनो मोननाय जायामोन। खब खुयोमोन आरो जावायनाय होनना अ बिदिनो माने जावाय ननानै आरो जों नेक्स्ट माने बे फुफिननानै सो गायफिननाय जायो माने बे माइनि बिथिङाव थांबाय औ बे हालेवनाय बिथिङावबोथ जोङो खोब माने गोदो गोबां खस्थजों मावोमोन आ फोर मानो होब्ला मेडिसिनफोरबो बारा बाहायनाय जायामोन खोब बिबां खम खस्थ मावनानै जों गोबां बिबांनिनो फसल जौखोन्दोआव जों दिहुननो हायोमोन आरो
उम नंगौ
हासारनि गोनांथि गैयामोन मुलिनि गोनांथि गैयामोन खोब माने गावनि आखाइजोंनो बानायनाय मोन से आरोंदायारिफोरजों मावोमोन मावनाय जायोमोन आरो दानि जुगावथ' एसेबां गोबां सहस जाबाय दानि जुगावाव टेक्न'लजि इसेबां जौगासारनायनि जाउनाव आजिखालि आ ट्रेक्टर जावनो दंसै आरो हेन्दड ट्रेक्टर बेफोरजों माने बेखो मावनाय आरो बिनि अनगायैबो गोबां माने मेडिसिन एबा केमिकेल हासार एबा मा माखासे बिराआरोंदायारि होन आगजुफोरजों मावनाय जनाव माने दानि जुगाव माने खम आबाद मावसै आरो बे खम समनि हा गोबां जौखोन्दोनि फसल दिहुननाय मोननाय जायो आरो दानि हा बेग औ
औ नंगौ औ नंगौ
नोंथांमोननिओनसोलाव माबायदि आबादखौ माने मावनायखौ नुनाय जायो
दा जोंनि बेथ थिङावबो एखे रोखोमैनो मावनायखौ खौ जों नुनो मोनो जेनेबा आ आं बे मोनसे बाथ्राखौ मख'नो लुबैदों जे गोदो गोदाय जेरै नोंथाङानो बुंबाय जे नांगोलजों हालेवनो थाङोमोन नङा होनब्ला दामाने मा गोदोनि गोदोनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो माने गोबां खस्थ' खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन नङा होनब्ला जे न'खरनि मानसिया जाय मानसिया हालेवगोन आरो ओ बिसोरो फुङावनो थांनानै हालौनो गोनां जायोमोन दा हालौवनायाव बो मोसौजों लोगोसे मानसि याबो गोबां खस्थ'यै थाबायफाननो गोनां जायोमोन। आरो
नंगौ औ-औ
ओहो हमना लाबाय बा से बिघा बा नै बिघा हाखौनो हालौनो थाखाय जोंनो गोबां सम नांगौ जायोमोन आरो जोंनो माने जोंङो ओ एसे हाखोन मावनो थाखाय जोंनो गोलाव सम नांगौ जानानै फैयोमोन आरो आथिखालाव नाथाय आथिखालाव मा जाखो जोंङो जे बिगियानारि जि माखासे आगजु जेरै ट्रेक्टरखौनो हमना लाबाय ट्रेक्टरजों जों हालौवोब्ला जोंङो दसे समनि गेजेरावनो गोबां हाखौ जों हालनानै लानो हायो आरो जों खम समनि गेजेरावनो औ खम समनि गेजेरावनो जों गोबां आबादखौ जों मावनो हायो दा बे बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे ओ गोदोनिफ्राय माने आथिखालनि आबाद मावनायाव जों मा खासे जौगानायखौ नुदों आरो आरो मा रांखान्थि बेफोरबायदिनो ओ औ रांखान्थिनि बिथिङावबो ओ गोबां आबाद मावनानै बा खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावनो हायो। मावनो हानायनि जाउनावनो गोबांनि न'ख फोरा माने मा बेजोंनो लोगोसे रांखान्थि बिथिङावबो जों गोख्रों जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जे आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे गोदोनि सुबुंफ्रा रांखान्थि बिथिङाव ओ गोग्लैसोनायमोन आं बेखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु मा गोदोनि समाव माने मा खम खम हाखखो मावनो थाखा खायनो माने गोबां खस थ'नि गेजेरजों बा गोबां खस्थ'यै हालेवनानै मावनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो आरो गोदोनि समाव मा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गोदोसिनि समाव नांगोलजों हालोवोमोन नङा होनब्ला दा नांगोलजों हालौवनाय समाव औ जोंनि आबाद फोथाराव बा गोबां जों खानस्रि जाय माने जोंनि आबादनि थाखाय सबसे माने साबसिन हासारनि फुंखा हासारनि फुंखा होननो जों बुंनो नांगोन। खानस्रिखौ नङा होनब्ला औ अब्ला जो जो माने मा गोदो नुयोमोन। जे जेब्ला हालौनानै थाङो अब्ला बिनि उन समावहाय जेब्ला जों फोथाराव थाङो अब्ला खानस्रिफ्रा गोबां बिथिं बिथिं खिनानै खामना दोनोमोन नङा होनब्ला। नाथाय दा बेफोरखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोन लिया मानो होनब्ला दा जों बिगियानारि जि हा दा आगजुफोरजों जों हालेवनानै बे फोरखौ जोङो गावनो माने बुथार जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो जायनि जाहोनाव माने जोंनि आबाद फोथाराव गोबां माने बेफोर अर्गेनिक होनना बुंनांगोन ना जोङो अर्गेनिक।
औ औ अरगेनिक।
खौ जों मोननो थांलिया जायनि जाहोनाव माने मा गोबां बिगियाना दिहुनन्नाय माखासे मेदिसिनफोरखौ बाहायनानै जों खेथि खालामनायखौ नुनो मोनबोदों आरो। गोदोनि समाव खेथि खालामनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेफोरबायदि मेदिसिन बाहायनायखो बारा नुनो मोन नो नुनो मोनामोन। बेखौनो बुंनो नांगोन मानो होनबा औ। जे जेरैबायदि मिथिंगायाव थानाय ओ गासैबो माबाजोंनो जोङो आबादखौ दिखांना लानाय जायोमोन जानो हागौ बिनि थाखायनो माब्लाबा समाव गोबां खहाबो जा दों बा मुलाम्फाबो जादों होननानै जों बुंनो हागोन नाथाय आ थिखालाव जुदि माबा मोनसे औ। जुदि माबा मोनसे जानाय नुबानो जों बेखौ ओ फाहामथायनि राहा बिगियाना जिहेथु दिहुननानै होदों। माने बे बिथिङावहाय जोङो बेखौ फोसाबनानै लानो हादों जायनि जाहोनाव माने आबादनि गेजेरजोंबो गोबां माने जों रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ ।
औ अब्ला नोंथां दोनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ नाय दोनथ'नोसै नामा? औ दे नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ।
औ जागोन दे।
औ।